हेल' औ औ खोनादों।
औ।
नोंथाङा मा खालामगासिनो दायो?
दा नै आङो एसे जिरायगासिनो। नोंथाङालाय?
औ आंबो दसे बेरायगासिनो दं। लांगोनायाव।
औ दा जों मानि बागै रायज्लायगोन
दा जोङो ट्रेभेलिं दावबायनायनि सायाव एसे सावरायलायनोसै। नोंथां।
औ नोंथाङालाय बहा बहा दावबायखो आरो दावबायफेरखो नोंथाङा?
आं जोंनि हादोरसेयावनो दावबायदों खाथि खाला ओनसोलाव
औ जायगाफोरनि मुंखौ मख'नो हागोन नामा?
औ। जोंनि ओनसोलनि होनबाथाय नेसनेलनि जोंनि हादोरानिनो।
औ।
माने बेहाय आङो दावबायफेरदों।
औ मानास नेसनेल पार्कआव मा मा मोननाय जायो ओरैनो
ओरैनोथ' बेहाय माखासे जिब जुनार मोनो औ। बेहाय जि माखासे जिब जुनार दं जेरैहाय मैदेर दं मोसा दं।
औ।
आरो गान्दा दं। आरो मोख्रा दं दाावराइ मै दं हाग्रानि मैसो दं।
औ।
बायदि बायदि रोखोमनि दाउफोरबो दं।
मानासआ ओरैनो मानि थाखाय फेमास बेखौ नोंथाङा मिथि मिथिगौ नामा
बे औ बेखौ बेयो टाइगार।
टाइगारनि थाखाय ना।
टाइगारनि थाखाय अ।
औ आरो बेयाव मा मा दाउफोर मोननाय जायो?
बेहाय माखासे दाउराय, हादि दग्रा दाउ।
औ।
दाउस्रि औ सरासनस्रा दाउस्रि औ। माखासे दाउ दंबावो।
औ गोबां बाथ'। आरो मा होनो? हर्म बिल दावबो मोननाय।
अह हरनबिल अ अ हरन। औ।
आरो नोंथाङा बहाबाफोर बेरायनो थि खालामदो नामा प्लेनिं खालामदों नामा?
आं खाजुमायाव।
औ।
औ। नोंथां आं फैगौआव खाजिरङायाव। अ।
उम।
खाजिरङायाव थांनो थाखाय थि खालामदों अ।
जि राङाया मानि थाखाय फेमास नोंथां मि
बेयो औ थसेल' गां। गङारि गान्दानि थाखाय मुंदांखा रायन' औ।
औ। आरो ओ ओरैनो बे नेसनेल पार्क ओ पार्कनि बादै आरो नोंथाङा बहाबाफोर पिकनिकस प्लेस जेनेबा अबेबा ओ बेरा बेरायबावदो नामा?
बैहा आं बेरायदों ओइ भैरबखुन्द'।
औ। भैरबकुन्द'आ माबायदि ओब भलुकखं औ।
भुट क अ भैरबखुन्द भै भैरबखुन्द सि सिनारिया भुट भिउसफोरा मोजां ओरैहाय हा जो दं ओरैहोबो ओ भुटान, अरुणाचल ओरैहाय बेनि बे सिमायाव गोलैयो बरडार।
अ।
बेनि नेसार। ओ फोरा बु
औ ओ ओ ओ नोंथाङा औ आसामनि बादै गुबुन जायगायावबो थांफेरबाय नामा?
औ
हेलौ आसामनि बादै गुबुन जायगायाव दावबाय फेरबाय नामा? खोनादोंना आसामनि बादै गुबुन दे बुं
आसामनि बादै आं गुबुुनाव
औ
लिम्फु होननायाव एसे आं हाबैदोंमोन। नोंथां
अ बेथ' भुटाननि गोलैयो नामा भुटान बर्डार
गेलेम्फुंआव औ भुटाननि गेलेमफुं होनाय
औ
नाव जों हाबै दावबायहैदोंमोन आरोना ओम
भुटानावबो हाबै फेरबाय नामा नोंथां? भुटानाव
न
औ खोनायाखै? हेलौ
हेलौ नोंथां
खोनाबायना?
खोनादों
औ नोंथाङा भुटानावबो हाबहैफेरबाय नामा? हेलौ
हेलौ खोना फैयाखै आङो।
हेलौ
हेलौ
औ खोनादों ना? खोनादोना? हेलौ
औ खोनाबाय
औ औ नोंथाङा आरो आसामनि बाहेराव जेरै शिलं सिक्किम आरो अरुनाचल बेफोराव बेरायफेरबाय नामा हेलौ
बिदि थांनाय जायाखै औ आं थांनाय जायाखै
औ ओरैनो गुवाहाटि फोरावलाय बेरायफैदोंना फैयाखै नोंथाङा
बेहाय बे बेरायदों बेहाय ज थांदों
औ आरो
बेहाय जु थांदों बेहाय ज थांदों आरो बे तेमफोल कामायखा हिन्धुनि हिन्दुसफोरनि धो बखि